औ
मा खालाम गास
आङो जिरायनानै दङो। रैनो
न'आवनो दं नामा?
न'आव गैथ'ला नै बे सिफुं मावख'आव दंफैथ'यो।
ओ दं आंबो जिरायनानै ओरैनो।
उम ओंखामफ्रा जाबाय।
जोंहा जाखांबाय। जानायालाय आलु बाथोनसो
उम जोंहा सङाखैनो।
ए दाबो नै जिसे जागुलायबाय।
उम दा संना जानोसै। ओ दखानाव मैगंफोर लायलाबायनानै मैगं गैयामोन। ओंखाय संथ'वाखै।
ए माम मैगं लाबोगोन?
मैगंआ मा मा लाबोनाय जायो दा आलुफोर जोगोनार बिजौफोर जोगोनार फिथाइफोर मोनला बायबा लालाबायना फैनोसै बेखौ
औ ए ओमबाय सोरो सोर सोर दं बेदर
नै सेंग्राफोर दङ साब्रै
माबा जागासिनो नामा मावबा दा
औ जादोंमोन जादोंमोन माने जागासिनो आरो मैयानिफ्राय ओमफ्राय आंहा बेलासियावसो फैनानै मैयानिखौ मोनफैया दिनै फुङाव जायानो
दे दे सानबेसेनि
सानबैसोनि थाय आंबो बारा मोजां मोनथिया सय सात दिन साददिननो
ए से सबता ओम
हो
माबाफोरनिल' नामा हौवाफोरनिल'
औ हौवाफोरनिल'
उम
हौवाफोरनिबाबो औ मोसानाय। औ मोसानाय। हौवाफोरनिबाबो माखासे फैजोबाखै माथो एसेल' दङ बारा बुरजा गैया।
उम मैया सावगारियाव नुदोंमोन मोसानाय माखासे।
उम
माया साराबाव बिनि माबे फोरोंगिरिया
फोरोंगिरिया बिजनिनि बिजनिनि।
ए
बिजनिनि।
उम।
आंहा गुजुनायसो जागासिनोले ओंखायनो माबा मोसानो हागोन ना हाया सानदां दिनै।
ए अखा सि जादोंमोन।
ओ दाखालि बल जोबाय थानानै मोना मोनायाव दुगैबाय थानाय जाबाय दा ओमफ्राय बारा जाबाय न'नि ओमफ्राय मैयासो फैखादों आ दाख्लै एगार' थारिखाव थांनानै।
ए बिदिनो मोना मोनायाव दुगैबा खब बुसिनानै थायो ओमफ्राय गगा मोनसै गुजुनोसै।
उम।
जों बै सासेयाबो बिदिनो जागासिनो। आफादगिरिया जोंनाबो आफ फादगिरि बिदिनो जागासिनो दं बाव जागासिनो
ओमफफ्राय दा मानानि जेरावबो थांथाराखै
थाङो माने आं नैबाव दंफैयो नोगोरावसो दंफैयो। आामायनि न'आव।
आतसा आतसा।
दाखालि थांनानै आरो फैफिनबावदों। माबानि फरायसालिमानि एसे खामानियाव बिनानावनि आमैनि फिसाजोनि फैनांदों
उम उम
नोंहालाय बेरायनो थाङाखै
गैया
उ
गुजुनाया बारा जागासिनो ओंखायनो थाङाखै आं
उम अखाबो हागासिनोना हजोंहाय बोथोरोलाय माबायदि दिनैहायलाय
दासो हगारदों नै दिनैहायबो अखायानो
ए एरै द गयगानो अखायानोथा गरम थार ओरैहाय सान्दुं दं
ए सान्दुं जथिं ओंखारथ आखै नै अखायानो दासो आगारनानै मानसिफ्राबो बावाखैनो उथिनाया सिखारनाया
जिसे बाजि जागौलायबाय दाबो सिखाराखैमोन आरो
उम हम
हम खामानिबो गैया जाहैबाय आरामनो अखा हानायबो सम
उम
फोरोंगिरिया अबाव थायो? नोंसोर बेव थानायाव थायोना
थांफिनोसो
ए थांलाय फैलायसो
ओ थालाङाखै
उम माबा जादों फोरोंगिरि दंबा बिसोरनो ओंखाम संनानै जाहोआखै साहा लोंङाखै न लाय स लोंदों आं दबो सिखारलायनायखाय उ नों दासिम साबैसेबां रायलायखो? खोनायादोंना खोनायाखै? गय खोनायाखै मा जाखो आं जेबो खोनाफैयासै